ओ ला
हेल' नोंथां
औ नोंथां।
सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां बुं दे?
नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ दे सावरायनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा जौखौ माबोरै खालामो? आरो जौ लोङोब्ला माबादि गोहोम खोख्लैयो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जौ बानायनोब्ला
औ
एमावनि गोनांथि जागोरो। एमावखौ जोङो माबारै बानायो होनोबा, एमावखौ फासावनो ओ हाग्रानि बायदिसिना बिलाइ सामलायफोरजों बेजों बानायग्रोननाय जायो। मा माखौ खांनाय जायो होनोबा दंफां राखेब ओ नोखोना बिनाय ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ बिनि फ्राय बायदि बायदि रोखोमनि आर ओ बिनिफ फ्राय माइरं देयो माइरंनि बिस सोरखौ ज' मिक्सार खालामनानै उननाय जायो आरो उननानै दानानै साननैसो फोराननाय जायो। फोराननानै फोरानखाङो अयबा जेब्ला बियो रानो अब्ला जुमायखौ संनाय जायो आरो। जुमायखौ मा खा मारै सङो? ओ जुमायखौ फासाव संगोरबाय माइरंखौ संगोरबाय माइरंखौ संनानै बिदिनो एमावफोरखौ उननानै होयो आरो जुमायाव। होयो। जुमायाव होनानै बेखौनो साननै सानथामसो बिदिनो माबायाव दोनगोरो ओ फरफोराव दोनगोरो। दोननानै साननैसो जायो। बा बेखौ बबेबा आइजेंफोराव एबा थौफोराव बाल्थिंफोराव बेखौ सोनानै दोन दोननाय जायो आरो। बेनिफ्रायनो जौआ ओंखा खार लांनाय जायो।
लांदां।
बुजिदोंना?
औ बुजिदों दे।
बिनिफ्राय जौनि गोहोम खोलैनायनि बारै सोंदोंमोन ना नोंथाङा?
औ औ।
जौआ मानसिनि देहाखौ नोगोद गाज्रि गोहोम खोलैनाय जायो आरो बायदि बायदि रोखोमै जेरै ओ इयुननि इयुदफोरखौबो गाज्रि खालामनाय जायो माने जोंनि लाइमोन। फोरखौ गाज्रियाव खोलैनाय जायो।
जेरै बुंनो थाङोब्ला जौ लोङोबा सान मानसिनि साननाय हनाया सोलायो। एबा आखल-आख फुराबो सोलायलाङो। जेरै जौ लोंबा माने बायदि बायदि देहायाबो गोहोम खोलैनाय जायो जेरै मारै जायो ओ लेबारफोर गाज्रि जायो। एबा किडनिफोर देम जायो। आरो बायदि बायदि रोखोमै। देहानि। सोलेरफोराबो रानलांनाय जायो। बे साननाय होनायफोराबो थौले जायो। नो बारा साननाय जाया आरो
खोनादों ना?
औ खोनादों।
बेबायदि जालाङो। ओमफ्राय नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
आङो।
औ हेलौ नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन आरो हेलौ
औ
औ नोंथाङाबो जेनेबा दे फरायसा गथ'फोरा जौ लोङोबा माबायदि जायो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनायदो
आंबो बेखौनो बुंगोन आरो
औ बुंलाय
माने जोंखौ जौखौ लोङोब्लाना
औ
औवाादि बे गाज्रि बेसादानोना
औ
बेखौ जोङो लोङोब्ला एसे बोरैबा गाज्रि जायो आरो मानसिया
उ ओमफ्राय हेलौ हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां
आरो मानिबा सारै मानिबा बारै मिथिबावनो लुगैदों नोंथाङा मानिबा सा बारै सावरायबावनो लुगैदों। हो हेलौ माने माबोरै सावरायबावनोबा सोंहरनो हागोन दे जा गोसोआव फैदों। खोनादोंना मानोबा मारै सोंबावनांगौ दं हेल'
सोंनांगौआथ' गैलामोन ओमफाय दे नोंनो मा मा मोनथिलांबावगौ बेखौनो बुंना होदो दे
जाय जा जा मिथियो बेनि बारै जौ सेरेबफोरनि बारैनो
औ औ
नों जा मिथियो जा बुजियो बेखौनो बुंलांदो दे नोंनो
आदसा जौ बेसादा माने मोनसे बियो ओ निसा बुस्थु लिकुइद बुस्थु बियो निसा नाङो जोङो बेखौ लोङोब्ला मानसि निया मा जायो होनबा साननाय हनाय बियो मा गोथौ साननो हाया थौले साननाय जायो एबा जा मावनांगौ साननाय दं बेखौबो ओ गोसोआव थायै जालाङो बे बायदि बायदि रोखोमै खोथा ओंखारलांफ्लाङो आरो जौ लोङोबा मानसिया गाव गावनि कन्ट्रलाव थाया। मानोे जा गोसोआव फैदों बेखौनो जानला मानला बुंनाय जायो ओ ओ जौ
माने गावनि लाइफआबो बरबाद जालाङो आरोना
औ लाइफोराबो बरबाद जालाङो ओंखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरा जौ एबा निसा बुस्थु लोङैयानो गाहाम आरो
उम
मानो होनबा जौ लोङोबाथाय जों गाव गावनो हमनोबो हाया मा जायो मा मायो ना आरो माबाफोर बुंबावनांगौ हेल'
औ
माबाफोर बुंबावनांगो दंबावयो
बुंलां दे नोंनो मिथिनाय बायदि
आं मिथिनाय बायदि बुंगोननो
औ
ओ फरायनायफोरनि सायाव सावरायजागोनना एसे
औ सावराय दे
फरायनाय इडुकेसननि सायाव जेन'बा